हेलौ अ खुलुमबाय
हेलौ हेलौ हेलौ खुलुमबाय ओ गोजोन हरनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय खौ बाहरनाय थाबाय
औ गोजोनाय थाबाय नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय थाबाय
औ औ साबायख'र अ नों औ मोजां मोजायै दं नोंथाङालाय
औ मोजाङानो
औ अ दाना जों दोरोङारि संनाय खावनायनि बागै ओ सावरायनो सावरायजागोन दा
औ हागोन हागोन
औ औ नोंथाङा आंनो दोरोङारि संनाय खावनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
ओ दोरोङारि संनाय खावनाय होनोब्ला जोङो बुंनो हायो गिबियावनो ओ जिहेथु बर'फोरा दैमा जिंफोराव थाग्रा आरो फुख्रि एरिफ्राव ओ फख्रि आरिफोरखौबो बानायना लाखायोमोन बेनिखायनो बुं जों लाबोनो हायो सिगांग्रो नानि दोरोङारि जानायखौ
औ
हाखौ गोदो गोदाय बर' फोरा
उम
हांनानै मेनानै आ रो रुनानै बांसिन जायोमोन माने बेफोरखौ ओ जेनेबा सिगांनि समावथ' ओ थाव एरिखौ बारा बाहायनाय जाया
औ औ औ
सजों बांसिन जायोमोन आरो एनफ्राय बेदरखौबो बेबायदिनो हांनानै बा रुनानैनो जायोमोन
औ
बेफोरखौ रुनायाव जिहेथु ना बेदरफोरा खारनै मोनसे भास फैयो बे दान थाखाय बर'फोरा ओ मस्ला हारिनि जेरै गंगार दुन्दिया आमफ्राय नोरसिं नोरसिं बिलाइ
औ
अन्थाइ बाजाब बिलाइ बैफोरखौ बाहायोमोन आरो
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो ओ नाखौहाय गोबावै जानानै जानो थाखाय
उम
मेन माने ओ ना खामरै ए जेनेबा औ नाफाम बानायनाय जायोमोन
औ
बेबायदिनो बर'नि दोरोङारि जानाय गियाना बेरखाङो आरो
औ औ औ
आ नोंथांनि बादिब्ला नाखौ दोरोङारि गियानजों जानाय हुदाया दंना गैला होनना नों सानो
औ औ आंनि बादिबाथ' ओ माने दोरोङारि गियाना दङ मानोना ओ दा दिनैसिमबो माने बे मेनानै जानाय खान्थिफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो एसबाइ सोलायदों सोलायबाबो माने गोदो ना थाव बाहायनाय गैयामोन नाथाय आथिखालाव बे थावनि बाहायनायाबां जेनेबा गोबाङै दङ ओ जेरै ओ नाखौ माने ओ गोरानै एवनानै जानाय जायो बेनिफ्राय आरो मैगंफोराव होयोब्लाबो माने नाखौ ओ फ्राय खालामनानैसो होनाय ज यो ओ ट्राइ खालामनायबा एवफ फ्रामनानै होनाय जायो आरो ना नाखौ मैगंफोराव गोदो माने ओ नाखौ जेनेबा ओ सुखांना सुनानै साला सुनानै डाइरेक्ट माने एवालासिनो मैगङाव गारनानै होयो मोन बेफोरनि गेजेरजों माने बेफोर खान्थियाबा एसे सोलायदों सोलायदो आरो ना औ माने आथिखालाव बेफोर बाय माने आथिखालाव बाय बाहायबोफिनायखौबो नुनो मोननाय जायो
औ
ओ बेनिफ्राय ओ नाखौ लानानै जे मा मा सुबुं फोथायनाय दङ बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
जोंनि गेजेरावहाय ओ बेफोरबायदिनो जिब जुनार बा मिथिंगाखौ लानानै गोबां ओ फोथायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो ना खौ लानानैबो माखासे फोथायनायखौ सिमाङाव ना फिथिख्रि नुयोब्ला ओ आखाइयाव दोन एबा थाखा फैसा फैगोन होननानै सानो आरो रौ ए बा बारलि नाफोर नुयोब्ला
उम
योब्ला आरो हा हु मोनगोन होननानै ओ हा हु मोनगोन होनना सानना लानाय जायो आरो ओमफ्रायो सिमाङाव जुदि आरो ना सिंगिजों सौजायोब्ला एबा गाव जायो मोदोमाव गाव जानाय नुयो ब्ला ओ बिसफोर जाखाङो होननानै ओ फोथायना लानाय जायो आरो बेबादैनो जानांगौ आरो गोबां फोथायनायफोर दंबावो जेखौ जोङो ओ मोननो हायाखै एबा मिथिनो मोनाखै
औ ओ
नोंथांमोननियावबो बेखौनो फोथायनाय जायोना
औ औ जोंनाव माने फिथिख्रि नाखौ मोनोब्ला माने फैसा मोनो होननानै फोथायो आरो बेनि उन आव ओ बे सिंगिना जों गाव जायोब्ला ओ माने बेमार आजार जायोबो होननाय फोथायनाय दङ आरोना जोंनाव
बेनि उनाव ओ जेनेबा नोंथांनि बादिब्ला ओ दोरोङारि गियाना माने बे संनाय खावनाय दोरोङारि गियाना माबादि सोलायनाय फैदों एसे फोरमायनो हागोन नामा हेलौ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ
हेलौ
औ खोनादो ना औ औ नोंथांनि बादिबा ओ दोरोङारि संनाय खावनाया माबायदि सोलायनाय फैदों एसे फोरमायना होनो हागोन नामा हेलौ खोनायाखै हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना
खोनादों ना
औ औ खोनादों आङो
औ मा बुंदोंमोन नोंथाङा
ओ माने नोंथांनि बादिब्ला ओ संनाय खावनायनि संनाय खावनाया माने दोरोङारि गियाना माबादि सोलायनाय फैदों एसे फोरमायनो हागोन नामा होनदों
ना बेदरनि बेलायाव ना
औ औ
ना बेदरनि बेलायावहाय सोलायनाय बुङोब्ला दा जानाय लोंनायनि बेलायावहाय दोरोङारि गियाना सोलायनाय बुङोब्ला जों आथिखाल ग्लबेलाइजेसन मुगायावहाय
उम
सोलायनाया एसेब्लाबो फैखायो ओ जिहेथु जोङो उम दाबसेल' जायगायाव बा ओ दाबसेल' जायगायाव थानानै थांनानै थानाया गोरलै बाथ्रा नङा जोङो गावनि जिउखौ दै देनलांनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै थाहैनांगौ जायो जेरै मावनाय दांनाय फरायनाय आरिनि थाखाय बेफोरबायदि बिदियावहाय माखासे ओ ग्लबेलाइजेसननि ओ जाग्रा मुवाफोरखौबो जों बोजब ना लानाय जायो ओ चावमिन मम' ओम बिदिनो गोदान मुगानि गोदान ओ आदबजों बानायनाय मुवा बेसादफोरखौ
अ नोंथाङा आंनाव माबाफोर ओ सोंथि सोंनो नागिरो नामा
औ नोंथां नोंथाङा बुंनो हागोन ना ना हमनो थाखाय मा मा आइजें बाहायनाय जायो आरो बेफोर आइजेंखौ दायो बाहायनाय जागोन ना जाला
औ औ माने ओ जोंनिथि बुंनो थाङोब्लाथ' ओ माने गुबैयै ना हमनो थाखाय जेखाइ खबाइ बेनि उनाव खखा ओ बेनि उनाव ओ सेन बेनिफ्राय अ जे बिनि उनाव अ बै खुसियासुलि बेफोरखौबो माने ओ खुसियाखौ हमनो थाखाय माने खुसियासुलिखौ बाहायनाय जायो आरोना बेफोरबायदिनो माने बेफोर बाहायनाय दिनैसिमबो माने जोंनि गेजेराव दङ आरो बेनिफ्राय ओ बेनिफ्राय माबाफोर सोंथि सोंनो नागिरबावो नामा नोंथाङा आंनाव हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनादों औ औ
औ नोंथाङा माबाफोर सोङोबा सोंनो हागोन दे
ओ माने ओ बेदर संनाय दोरोङारि बेदर संनाय खान्थिखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो
दोरोङारि बेदर संनाय आजाहैबाय जिहेथु बेदरखौहाय सिगां समावहाय हांनानै बा रुनानैसो जानाय जायोमोन जों आङो बुंनो थाङोब्ला बेफोर ना बे बेदर जानायनि बेलायाव बाराथ' प्राय सोलायनायखौ नुनो मोनाखै जिहेथु बेफोरो आरो बांसिन थिंसो माने ओ इनफ्लुयेन्स जानानै फैदों आरो ना
औ औ औ जोंनिथिं एसे सोलायनाय फैबाय माने गोदो ओ जेनेबा बेदरफोरखौ रुनानै जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर रुनानै जानाय खान्थिफोरखौ नुनो मोना आरोना माने ओ बेफोर बेदर संनाय खान्थिखौनो बुंनो थाङोब्ला माने ओ देहानि थाखाय देहाखौ माने मोजाङै लाखिनो थाखाय बेदरखौ माने बेदर ओ संनायाव नोरसिंग्रि बेनि उनाव ओ बे ओ खिफि बेन्दों बेनि उनाव नसिं नोरसिं बिलाइ बेफोरखौ होनानै संनाय जाया संनानै जायो आरोना बेफोर संनानै जानायनि गेजेरजों माने जेनेबा मेसिंदि बिलाइखौ होयोब्ला अ बे माने होनाय जोङो माने थै गैयाब्ला माने थै जायो होननानै फोथायो आरोना
औ
बेफोरबायदि माने ओ संनाय संनानै जानायनि गेजेरजों माने देहाखौ माने गोजोनै लाखियो आरोना आरो बेफोर संनाय खावनायनि गेजेरजों ओ दोरोङारि गियाना रोखायैनो बेरखाङो
औ जिहेथु दोरोङारि गियानजों संनाय खावनाय नि जानाय हुदाया मोनसे मिथिंगायारि माने नेचारेलमोन दा दाथ' गोबां आर्टिफिसियेल इदिनो मस्ला आरिनि ओ मुवा खौ बाहायनाय जायो जिहेतु बेयो बेफोरो जोंनि देहानि थाखायनो जोबोद गाज्रि आरो खै
औ औ जोंनाथ' समाबो जाबायना ओ दे होमबा नोंथांसिम गोजोनथों
दे गोजोननाय थाबाय